अ नोंथाङा दालाय मा खालामगासिनो दं?
औ नोंथां आं नै जिरायदों नोंथां।
अ नोंथां फुंनि जामुंफ्रा जाखांबाय नोंथां?
जाखांबाय नोंथां जानायालाय।
जामुं आदारफ्रालाय मा मा ओंख्रिफ्रालाय?
ओंख्रिया नोंथां माबासोमोन मैया मोनानि अमा बेदरजों मेवाय भाजि दंमोन एसे ओमफ्राय दालि ओंख्रि संनानै बेखौनो जाबाय दिनै
बोथोरफ्रालाय बै सोलायनानै दं नोंथां?
बोथोराथ' बिदिनोसै दसे अखा हालाय दसेनो जोब द हाहां हाहां नुलायबाय माथो हनै
अ गायनाय फुनायफ्रालाय जोबना जोबागोन नोंथां?
गायनाय फुनाय
बारा बुरजा गायजोबनाय जायासै दिनै एसे गोरान खेथि मावनो होननानै दोननाय जाबाय बोरि बोरिखौ।
औ
ओमफ्राय नोंथाङा जाखांबाय फुंनि जामुआ?
औ जाखां
अ ओमफ्राय नोंथां मा माथो ओंख्रि मोनजाखो?
ओंख्रियाथ' नोंजोंनो एसे मिलायफ्रामनायानो आंनाबो। अमाजों ओरैजाय मैथा बांगाल ओमफ्रायो मेवाय फाजियानोसै आरो।
अ मेवाइनि सिजनावलाय आरो मा मोनजानांगौखौ मोनजाखायो औ ओमफ्राय दा नोंथां अखाफ्रा हादों
अखायाथ' नै जोंथिं बांद्रायथ' नांगौ बायदि हायाखै हानाया ओरैनो थाइफ्रिगासिनो आरो।
अ बिदि सोदों आरोना ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रा बोरै सोलिदों?
गायनाय फुनायाथ' नै अखानि थाखायनो नांगौ बायदि जायासै अखानि थाखायनो दिगि एसे जोबहांनायनि आदायैनो दंबावो आरो एसेयानो दंबावो।
अ जोबहां जोबहाङै आरोना
औ औ नोंथाङा दायो फ्रिबा आं नोंथांनाव मोनसे टपिक लानानैसो फैदोंमोन
अ फ्रियानो नोंथां फ्रियानो सोंनो हागोन नोंथाङा।
अ होमबा नोंथाङा आंनो इन्टारनेट बाहायनायनि बागै फंनैसो फोरमायहरनो हागोन नामा?
इन्टारनेट बाहायनायनि बागै आरोना नोंथां?
औ नोंथां
नोंथां हागोन बिदिबा आं नोंथांनो बुंलांनि इन्टारनेटनि बागै माखासे
औ दे नोंथां औ दे नोंथां
जा हायो आं नोंथांनो बेखौ फोरमायनो नाजानोसै खोनादों ना नोंथां औ दे बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायलां दे बिदि आं नोंथांनो
औ जागोन दे
इन्टारनेट बाहायनायाथ' जोंनि सुबुं समाजाव दा सुबुंनि थांना थानायनि समाव दा गोबां माखासे खामानिफोरखौनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो मावनो हायो बा सरासनस्रायै इन्टारनेटआ सुबुं जिउ राहाखौ एसे गोरलै खालामनानै होबोबाय मानो होनोबा
उम
गोदोनि जामबुं गैया एबा मबाइल दानि बायदि लेटेस्ट मबाइलफोर गैयामोन बेनि जाउनावनो जों दाबसे जायगानि खौरांखौ दाबसे जायगायावनो थांनानै लाहैनांगौ जायो आरोना बिनि गेजेरजोंसो जों दाबसे जायगानि खौरांखौ जों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जों मिथिनो मोन नाथाय दानि जुगाव जों बिदिखौ नुनो मोनला दाबसे जायगानि खौरांखौ जों जों दा थानाय जायगानिफ्रायनो जों मिथिनो मोनो मानो होनोब्ला दानि जुगाव जोंनि थाखाय गावबा गाव मबाइलनि गेजेरजोंनो जों इन्टारनेटनि गेजेराव हरनायनि गेजेरजों जोङो इन्टारनेटावनो नुनो मोनजोबनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनि गेजेरजोंनो जों दाबसे जायगानि जों खौरां नैबे जोंनि थानायनि जायगानि बेनो जों मिथिनो मोनो आरो खौरांफोरखौ जों फनफोरनि गेजेरजों गोजान जायगायाव थानाय गावनि न'खरफोरनि एबा सुबुंनि खौरांफोरखौ जों फन रायलायनायनि गेजेरजों एबा भिडिअ फन फोरनि गेजेरजों जों सोमोन्दोफोरखौ लानो हायो आरो ना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ औ आरो बिनि अनगायैबो माखासे जोंनि सोलोंथाइ राहायावबो जोंनि इन्टारनेट आरो जोंखौ हेफाजाब होयो मानो होनोब्ला फरायसाफोरनि थाखाय माखासे मावनो गोनां हाबाया जोंनि आखायाव गैयै जिनिखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों मा माखासे जिनिसफोरखौ जों दिरुनानै मोननो हायो आरो माखासे मावनो गोनां खामानि फरायनांगौ एबा लेखा गैयै जिनिसफोरखौ जोङो
लांदां
लेखा गैयै जिनिसखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजों मोनजोबो मानो होनोब्ला जों इन्टारनेटनि गेजेरजों बे जिनिसखौनो जों मोनजोबनो हायो दानि जुगाव
बि
इन्टारनेट खालामना होदों बयनिबो थाखाय जों आबाद मावनो थाखाय थाखायबो जों आबाद मावनायाव नांगौ जानाय जों इन्टारनेट नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जों मोननो हायो आरो दानि जुगावथ' मा बुंनो जों गान्नाय जोमनायनिफ्राय लानानै जोङो सानफ्रामबोनि जिउआव नांगौ जानाय मुवाफोरखौनो जों इन्टार गेजेरजों मोननो हाजोबो अनलाइन शपिं गावनि गाननाय जोमनाय जानाय आदारफोरनि फारसे फारसेनिफ्रायनो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों औ
आरो बुंनो थाङोब्लाथ' दा इन्टारनेटआ बांसिननिफ्राय बांसिन दावगाबोनो हमदों दानि जुगाव जों ए आइ आरि मिथिनो मोनो बेफोरनि गेजेरजों जों आबादारिफोराबो दानि जुगाव गोबां हेफाजाब मोननो हायो नांगौ जानाय बिफाङाव मा बेमार जादों मा बेमार जायाखै बेखौ जों मोनसे फटकनि गेजेरजों बिफांनि बिफाङाव जानाय जों बेरामफोरखौ मोनथिनो मोन जों बिफांङाव नांगौ जानाय मुवा हासारफोरखौ जों नांगौ बिबांनि होनो हायो आरो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों माल मुवाफोरखौ सुहनानै जों बे आबाद बा मैगं थाइगंफोराव नांगौ जानाय जों मुवाखौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों
औ
आरो बुंनो थाङोब्लाथ' दाथ' गोदोनि जों दानिजों गोदो इन्टारनेट गैयै समावथ' जोङो गोबां माखासे प्रब्लेमफोर जों थानो गोनां जायोमोन दानि जुगावथ' जों बोथोर समफोरखौबो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों मिथिजोबनो हायो बोथोरा माबे समाव अखा हागोन माबे सम अखा हाया बेखौ जोंनि इन्टारनेटानो जोंनो बांसिनखौनो खोन्थाजोबखायो बुंनो थाङोब्ला जों दानि गथ'फोराथ' इन्टारनेटनि गेजेरजों बांसिन नलेज मोननो हायो आरोना नोंथां गेजेराव बिदिनो दा स्कुल फराययि मानसि सिफ्राबो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो सोलोंथाइ लानो हायो नोंनि
दाबसे जायगानि सुबुङा दाबसे जायगानि सोलोंथाइखौ लाहरनो हायो अनलाइन सोलोंथाइनि गेजेरजों कचिं लानो हायो आरोना नोंथां
नामा इन्टारटेननि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां दे आं बुंनोसै नोंथाङानो नांगौ नांगौ नोंगौ नंगौ बाथ्राखौहाय फोरमायलांखाबाय आं जि हागौ बेखौ नोंथांसिम फोरमाय नाजा नोंथाङा
औ दे नोंथां औ दे नोंथां होनबा बिदिबा नोंथाङा फोरमायदो
औ जागोन दे आं फोर औ जागोन दे आं फोरमायलांफिनोसै होनबालाय दाथ' जि सोलोंथाय मुगा बयनिबो आखायावनोबो न न गंफ्रोमबो बयनियावबो बो मबाइल फन मबाइल फन गंफा गंफा थाखाजोबसै सिगांनि गोदोथ' बिदि मबाइल फन इन्टारनेट जेबो गैयामोन नाथाय जेब्लानिफ्राय डिजिटेल जादों डिजिटेल मुगा जादों मबाइल फन फैनाय लोगो लोगो इन्टारनेटआव फैफाखाढों इन्टारनेटनि थाखायनो जोङो दिनैसिम एबा दायो जों बयबो फरायसाफोरानो इन्टारनेट एबा इन्टारनेटनि सायाव सोनारनानै बांसिनै फ्रायनो थायो। जोंनि बे इन्टारनेटनि थाखायनो जोङो फरायसाफोरा इन्टारनेटनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हायो आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो जायगा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगाखौ जायगासिम बेरायहैनो एबा मबाइलावनो नुखाजोबो एबा लेपटप एबा कम्पिउटार बेफोरनि गेजेरजोंनो जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो हायो थांनोथ' थांनो हायो एबा नायनो हायो आरो नायनानै जोङो फिल लानो हायो माबायदि जायगा माबायदि मा नाथाय गोदोनि जुगावथ' बिदि गैयामोन बिराद माबा ओ उसुबिदानि सायावसो सोनारनानै सोलोंसा फोर सोलोंबोनो गोनां जादों बेनिखायनो जोङो दानि जुगावहाय गोदोनिफ्राय साबसिन एबा गोरलैसिनै सोलोंथाइ लानो हायो। आरो जोंनि बे इन्टारनेटनि थाखायनो जोङो गोबां नांगौ रो मनि नांगौ रोखोमनि मुवा बेसाद आरो थांलाय फैलाय हा हान्थिनायावबो गोरलैसिन जानानै फैबाय मानो होनोब्ला जोङो इन्टारनेटनो जोंखौ लामा खिन्थाजोबखायो बबेथिं मा जागोन बबे थिं मा जाया बबे जायगायाव मा जादों बबे जायगायावहाय मा जायाखै बेफोरखौहाय गासैखौबो फोरमायनानै होजोबखायो जोंनि इन्टरनेटानो खालि जों नायनांगौल' आरो इन्टारनेट गैयाब्ला दानि जुगावहाय जोङो बिराद खैफोद एबा उसुबिदा उसुबिदानि गेजेरजोंसो जोङो उसुबिदानि गेजेरजोंसो जोङो दासिम हान्थिबोबाय थानांगौमोन मानो होनोब्ला इन्टारनेटसो जोंनि थाखाय जोंखौ दायो गोरलै राहा लानानै दिन्थिफैदों खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
अ अ जोंनि इन्टारनेटहाय इन्टारनेटाहाय जोंनि दायो बयनिफ्रायबो बयनिसाय बयनिफ्रायबो जोंनि थाखायनो गोनांसिन जानानै दं आरो इन्टारनेटआ जाहैबाय जोंनि बुहुम नाङैनो गासैयावबो गोसारजोबनानै दङ। फ्राय जायगा जेरावहाय इन्टारनेटनि थाखाय सुबिदा हाया एबा जेराव जों लांनो हाया बे जायगाफ्रावल' खालि बासिनानै दं आरो बिनि बागै जोंनि बुहुम नांगासि यावबो इन्टारनेटआ दंजोबखायो आरो उम इन्टारनेट इन्टारनेटाहाय इन्टारनेटाहाय जोंनि बे जायगा एरियाफोर खौहाय एरिया एरियाफोरखौहाय एसे खहा गोनां हिसाबैबो लाबोदों नाथाय जोंनि थाखाय बिराद सुबिदा गोनांलाय एबा जायनि थाखाय जोङो सोलोंथाइ लानाय हान्था हान्थिनाय हान्था मेला खालामनाय थांलाय फैलाय खालामनाय बेफोरनि थाखाय बागै साबसिन जानायलाय जोंनि बेफोरखौहाय नोजोर आन्दाज खालामनाय जादों आरो नोंथां नोंथां होमबाथ' जोंना समाबो जानानै थां थांगासिनो दङ। मा बुंबावनो आरो फंनैसो फंनैसोबाबो आङो बुंलांबाय नोंथांनिफ्रायबो आङो खोनानो मोनबा नों नोंथांनि बुंनायफोरखौबो आङो गोजोन गोजोनबाय इन्टारनेटनि बागै खोनासंनानै जि हागौ आंबो बुंहरबाय ओमबा दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां समाबो बारा थांबाय औ दे
नोंखांनि